औ नोंथां हेल' नोंथां औव
औ खोन हादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंहा दे औ ओमफ्राय नोंथाङा बे आथिखालनि फरायनानै जे दानि जुगाव मा मा मा मोजां मोजां साख्रि ओंखारदों मा फरायब्ला मा मोनहैगोन बेफोरनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां खोनागोनदां नोंथां?
जागासिनोना हेलौ नोंथाङा बे समाव खोनादोंनाा आंनि आवाजखौ हेलौ
हेलौ नोंथां औ खोनादों नोंथाङा
औ खोनादों
ए नोंथां ना आथिखालनि जुगाव जे जोंनि ओनसोलावहाय माबायदि फराय ना माबायदि साखरि मोनगोन गभनमेन्ट साफ्रि मोनगोन बेखौ एसे नों फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथाङा
हागोन नोंथां थारैनो। औ जोबोद मोजां सोंथि नोंथाङा जाबायदि सोंथिखौ गोसोखां नांनानै बे समाव सावरायनो गोसोखांनानै फन खालामदों जोबोद मोजां। आथिखालाव जोङो ओ साख्रि मोननांगौबा गोबां माखासे सोलोंनो गोनां आयदाखौ सोलोंनानै लानांगौ जायो मानो होनोबा जोंहा समजों लोगोसे फरायनाया जौगाफानो बिराद दरखार। मानो होनबा बेयाव जायफोर लाइमोनफोरा बे कम्पिटिसन माने आथिखालाव गोबां कम्पिटिसन जाबाय बेनिखायनो